हेलौ।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
ओरैनो दङ नोंथां।
अ सम दंना नोंथां?
औ नोंथां दङ।
अ दे बिदिब्ला जुदि नोंथाङा सम दङब्ला नोंथांजों मोनसे से गोदान आयदानि सायाव साावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन।
अ नोंथां सावराय जागोन।
औ आयदायानो जाहैबाय ओ आयदाखौनो लानाय जादों जेनेबा जो आङो नोंथांजों जोंनि आसामनि दैबानानि सायाव जे सावरायनो होननानै नोंथांखौ हरनाय जादोंमोन। बिदिब्ला नोंथाङाबो जा मोन
सावराय जागोन बिब्दिब्ला नोंथाङा जोंनि आसामनि दैबानायनि सायाव एसे फोरमायना होनायसाय
औ औ नोंथां बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथां।
औ।
औ। ओ दैबाना होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङाबोथ' मिथिखायोना जिहेथु दैबानाया जेरै दै दै जानाय बा दै लोमनायखौनो बुजियो जोङो दा बियो मानि फ्राय जायो होनना बुङोब्ला जोङो बियो जोंनि आसाम जोंनि दैबानायाथ' गोबां रोखोमनि जायो जेरै गोबां अखा हायोब्लाबो जोंना ओ बिदिनो दुब्लि फोथारफोरा लोमसावनानै दैबाना जायो बिदिनो माने दैबानाया जाबाय मोनसे मि थिंगायारि खैफोद होनना बुंनांगोन जोङो माने बियो माब्ला समाव मा जायो रावबो हमदांनो हाया बिखौ माने ओ बियो माने ने ओ जो समजों लोगोसे बा हरखाबै जानाय मोनसे जा जाथाय आरो जाथायबा खैफोद ओ भारत हादोरनि नोंथाङाथ' मिथिखायो जोंनि भारत हादरनि रायजोफोरनि मादाव जेनेबा बयनिख्रुइबो दैबाना जाबाय थाग्रा जागा होनोब्ला ओ जोंनि आसामानो उम आसामाव जेनेबा बा दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हानाय खायनो दैमा दैसा ओ बायदिसिनाफोरा माने दैजों आबुं जानानै लोमजोबो आरो ना नोंथां।
औ औ।
बिदिनो जेब्ला बे दैया लोमनानै ओ अखानि बिबाङा बारा जागोन आरो बिदिनो नो हाजोनिफ्राय दैफोरा बोहैनाया बारा जा जानानै उसिफाव फोगोन अब्लाथाय माने बिदिनो हायेन बा समान एरिया जायखौ बुङो समान हायेन ओनसोलाव माने दैया लोमफैजोबनानै दैबाना जागोन आरो बेनि अनगायैबोथ' जोङो ओ जेरै बिदुं दुंनाय बा सान्दुं बिदिनो बुहुम नाङै दुंथाइयाथ' बारा जाखायोना नोंथां बिदिनो ओ जिहेतु बरफ फोरा गलिनानै बा गेदेर मोनसे बांग्रिं जानायनि जाहोनावबो जोङो माने बरफ दुं दुंनानै बरफ गलिनायजोंबो जोंना दै दैबाना जायो आरो बांग्रिं मावनानैबो जोंनिया दैबाना जायो आरो नोंथां माने बेफोरो माने मोन मोनफा मोनफा मिथिंगायारि जाथाय आरो बे माने जों सुबुङा सोरजिनाय नङा बे माने मिथिंगानिनो नेमखान्थिखा बा मिथिंगायानो बेखौ सोरजिखानाय ओ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बे आसामा दैबानाजों माने दुखु गोनाङै ओ साग्लोबजागासिनो होननानै जों सानजायो नोंथां बिदिनो जोंनि आसामनि मोनसे ओ गुवाहाटी नोंथाङाबोथ' मोनथिखायो जायखौ
औ औ नोंथां मिथिगौ।
औ बेवहाय माने गोबां ओ गोबां माने बोसोरफ्रोमबो बा एसे अखा हाब्लानो माने बे जायगायाव दैबाना जायो आरो नोंथां दैयानो माने थांनो थाखाय जायगा गैया जायो मानि थाखाय जायो बेखौ नोंथाङा मोनथिगौ ना
ओ नोंथाङा एसे फोरमायनायसाय
औ बेवहाय दै बानाया मानि थाखाय जायो होनना बुङोब्लाथ' जोङो गुबैयै जोङो अखा अखाखौनो बुंग्रोनांगौ आरो बिदिनो दुं दुंनानै जिहेथु बरफा गलिनानै बिदिनो अखा महर मोननानै अखा जा फैयो जोंनियाव अखा फैयो बिदिनो अखा हानाय जोंबो बिदिनो बियो फैनायजोंबो आरो गुवाहाटी बायदि सोहोराव बिदिनो जेरै गोबां ओ न' बा नख'र दङ बेवहाय माने दै थांनो थाखाय जेबो जायगा गैया बिदिनो खोनादोंना नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों।
औ दैनि नाला गैया बेहायनो माने ओ गोबां बिदिनो दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ नों
बे माने दैबानाया जोंनि माने मोनसे समाजारि जेंना आरो ना आरो दैबाना जानायजोंथ' जोंहा गोबां रोखोमनि सिलिंखार जायो जेरै मोसौ मैसोफोरनिबो सिलिंखार जेनबा जोंनि भारतनि सा सानजा रायजोआव माने आसामानो बनिख्रुइ ख्रुइबो माने दैबाना जाफ्लेबाय थाग्रा आरो ना
औ औ नोंथां नख'रनि दाउ अमा गासिबो औ।
माने बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव माने दै बानाया मानो जाफ्लेबाय थायो आरो माने जोंनि गासैबो दैमा फोरा माने बोहै खारलांनानै बुरलुं बुथुर दैमायाव ज' जाहैजोबो नालाय बेवहाय माने दैबान नाया बोसोरफ्रोमबो जाबाय थायो आरो
औ औ नोंथां।
माने दैबानाया बिदिनो जोंनि ओ न'खरखौबो सिलिंखार खाला खामो बिदिनो दाउ अमा जिब जुनार न' बां थोन दलद गासैबो सम्पतिखौनो माने जोंनिया मा खालामो बियो बुखारलांना माने बा माने दैजों बोहैखारलांनानै जोंनिखौ माने सिलिंखार खालामा
औ औ नोंथां।
बेफोरखौ बुङोब्लाथ' माने ओ गोबाङैनो दैबाना जानाया माने गोबां ङैनो जोंनि खहा जायो। जोंनि जिउआव गोबां खहा लाबोयो। जेरै मोसौ मैसाफोर मोसौ मैसोफोराबो जेरै दैबाना जायोब्लाथाय बिदिनो थानो जायगा मोना बिदिनो लोमनानै बिदिनो बोहै खारलांनानै खायफा खायफाया जिउ गोमानांनोबो हायो बिदिनो मानसिनि बेलायावबो गोबां रो खोमनि जायो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ। दा बेफोरखौ माने जोङो ओ एसे नोजोर होनानै माने ओ जेहेथु गोथौ बा समान हायेन ओनसोलनिफोरा माने एसे गिनो गोनां। आरो बेखौ माने जों एसे गोजौ बायदियाव थानांगौ आरो बिदिनो ओ मानसिफोराबो गोबां रोखोमनि दुखु खस्थ' मोनो बिदिनो बेराम आजारबो जानायनि गोबां ओ थायो आरो दैबानाजों जेरै जोंहा दै लोमो ब्ला बिदिनो बिगुरनि बेराम बिदिनो गगा मोननाय, लोमजानाय, गुजुना नाय गोबां रोखोमनि बेराम जायो। दा बेफोरखौ जोङो दैबानाखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो मा मा खालामनांगौ होनब्ला नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ ना गिबियाव माने जोङो ओ बिफां लाइ फां गायनांगौ।
औ बिफां लाइफां गायनांगौ ओंम।
औ मानो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफां गायोब्लाथाय जोङो माने दैबानाया जिहेथु जोंनि हाखौ खुरखालाङो ना बे माने हा खुरखानायखौ जोंनिखौ एसे बिफां लाइफांनि रोदाया माने औ औ बिफा बिफां लाइफांनि रोदाया हाखौ सु थाबनानै माने हमथानानै लाखियो आरो ना बेखौ हा खुरखानायनिफ्राय दैबाना जायोब्ला जोंहा माने हा खुरखानायाबो जाखायो नालाय नोंथां। बेनिखायनो माने बियो ओ माने दैबाना जानायखौ जों होबथानो थाखाय माने ओ बिफां लाइफांखौ जोङो गिबियाव गायग्रोनांगौ जायो।
औ नोंथां।
दा बिदिनो दैबाना जायोब्ला जोङो बिदिनो ओ गोबां सुबुंफोरानो जोंखौ मदद होयो बिदिनो ओ हेफाजाब होयो।
औ।
बिदिनो माने ओ बेफोर ओ बेराम बेवहाय दै बानायाव जेनेबा गब'योब्ला दैबाना जायोब्ला जोङो ओ जोंखौ माने हेफाजाब होनो थाखाय माने ओ नायगिदिंनो थाखाय माने थांखायो आरो बिदिनो।
औ औ नोंथां।
नोंथांमोननिथिंजाय
औ नोंथां जाफेरबाय।
दैबाना जानाय समाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि जायगायाव मा मा खहा जादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां। बेफोरबायदिनोथ' जोंनि ओनसोलाव दैबाना बुङोब्ला एसे बां बेफोरबायदि गिदिरै जाया। मानो होनोब्ला जोंनि खाथि खालायाव एसेबां बेफोरबायदि गेदेर दैमा बेफोरबायदिबोथ' गैया नोंथां।
औ औ
औ बेफोरबायदिनो दैबाना दुङोब्ला दैबाना जायोब्ला जोंनि आबादफोरा खहा जायो नोंथा बेफोरबायदिनो औ नों थां जोंनि न' बारि सिथ्लाफोरा लोमोब्ला दाउ, अमा, मोसौ, बोरमा बेफोर बेफोरनि सायाव एसे खहा जायो नोंथां औ औ नोंथां दैबाना बुङोब्लाथ' औ जों बांसिन गेदेर जेरै जायो बुङोब्लाथ' जों गुवाहाटिखौनो नुनो मोनो नोंथां।
औ जोंनि आसामनि भारतनि मादावथ' जोंनि आसाम आसामानो बांसिनै दैबाना जाखायो आरो जोंनि आसामनि सिङाव थानाय जिहेथु गुवाहाटि गुवाहाटि सोहोर बेवहाय माने ओ गोबां बिबांनि दैबाना जानायखौ जाफ्लेबाय थायो बेवहाय बोसोर माने बेवहाय दै बानाया जोंनो जायो बिदिनो दैबाना जानायजों माने सुबुं माब्लाबा समाव सुबुंनि जिउ औबो खहा जायो बिदिनो न' बां धोन दौलधद बिदिनो बिफां लाइफांफोराबो गोबां खहा जायो आरो नोंथां गासैबो बिथिङावनो माने जोङो खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो दैबाना जानाय खौ होबथनो थाखाय जोङो बिदिनो साफ्रोमबो सुबुनो माने बिफां लाइफांखौ गायथारनांगौ फांसेयाव सानसे याव बिदिनो जेसेबां हायो फांबा लानानै फांसेनिफ्राय फांनै लानानै गोबां बिबांनि बा गोबां बिफां गायनो नांगौ आरो अब्लासो माने जोङो दैबाना जानायखौ आरो हा खुरखानायखौ माने जों होबथानो हागोन आरो
औ औ नोंथां।
नोंथाङा दैबाना जानाय समाव ओ नुफेरबायना दैबाना जानाय समाव माबोरै जायो बा मा थासारि सोमजियो?
औ औ नोंथां।
एसे बुंलाया अब्ला नोंथां?
औ नोंथां बेफोरबायदिनो ओ दैबाना जायोब्लाथ' जों उम जोंनि बेफोरबायदिनो गोबां गाज्रि थासारि जालांनो हमो बेफोर बाय यदिनो जेब्ला दैमा दैसानिफ्राय दैया गेदेर जानानै बेफोरबायदिनो औ बोहैबोयो बेफोर बेफोरबायदिनो खाथि खाला फोरनि न'फोरखौ खुरख'लाङो औ औ खुरख लाङो औ जोंनि जों जों औ नोंथां बेफोरबायदिनो लामा सामा खुरख'लांनो हमो। बेफोरबायदिनो आबाद फोथार दाबोथ' जोंना ओ दैबानाजों बुङोब्लाथ' जोंना बियो दैज्लां बोथोराव जायोना नोंथां औ
मानो होनबा दैज्लां बोथोराव अखा हानाय बिबाङाबो गोबां
अखा हानाय बिबाङाबो गोबां बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोरावथ' जोंनि माइ आबाद बुङोब्लाथ' दैज्लां बोथोराव खालामनाय जायो नालाय बेफोरबायदिनो माइ आबादफोरखौबो गोबां खहा खालामो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां लोमजोबनानै माइ आबादखौ माने गोबां रोखोमै खहा खालामो
औ।
बिनिफ्राय माने बिदिनो दैबाना जायो। अब्ला माने जोंहा जिउआव गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। जिहेतु' जोङो गासैबो गासैबो सुबुंफोरानो आबादनि सायाव सोनारनानै थायो बेखौनो माने जों दै जोंनि आबाद मावनायखौनो माने दैबानाया खुरखानानै लाङोब्ला अब्ला जोङो मानि सायाव जा नानै थांनानै थागोन बेफोरबायदि मोनसे फैयो आरोना नोंथां। ओ सहाय मोनोब्लाबो बा हेफ हेफाजाब मोनोब्लाबो जों गोबां फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जों मोनजोबनायखौ नुनो मोना बि इसे मोनो गाननाय जोमनाय थानाय जानाय लोंनाय दै दैबाना जासान्दि समावल' मोनो नाथाय ओ थेवब्लाबो जोङो जेसेबांखिनि थाखानाय सम्पति बा धोन दौलद बेफोरखौ जोङो मोनफिननाय जाया आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां।
दा बेखायनो जोङो दैबाना जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो गावखौनो गाव मोजां